हेल'
अ हेल'
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ। औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों जानो हागौ नोंथाङा सानजौफुनि खाजाखौ जाबाय।
औ जाखांबाय।
ओ नोंथांजों आङो फंनैसो खोथा सावरायलायनो थाखाय बे फनखौ हरनाय जादों माने ओ जेन'बा जोंनि बिदा-फंबाय आरो बिमा-बिफानि सायाव अनलायनाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ।
हेलौ औ बेनि बेनि सायाव नोंथांजों आं फंनैसो खोथा सावरायनो थाखाय हरनाय जादों ओ नोंथाङा फंनैसो आंनो खोथा फोरमायनो हागोन ना जेरै बिमा-बिफाया माबायदि अनो बिदा-फंबायनि सायाव माबायदि अनलायनाय थानांगौ। बिमा-बिफानि बेनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ हायो।
औ
औ बिमा-बिफा होनोब्लाथ' माने बिमा-बिफाया गावनि माने फिसाफोरखौ जोबोरैनो अनो आरो माने जिउजोंनो अनो होननाय जायो बिमा-बिफाखौ माने बिमा-बिफाया उन्दैनिफ्रायनो खांनानै फेदेरनानै बिदिनो ओ मा थो बेफोरदिनो गावनि रावखौ सिखायो आरो लोगोसे देरबाथाय जोंखौ स्कुलफोरावबो फरायनाय थिनहरो आरो बिदिनो टिउसन बायदिसिना बिदिनो होयो आरो बायदिसिना माने अननायजोंनो फिसानि जि नांगौ बेफोरखौ गासिखौबो सुफुंजोबो। औ बिदिनो गेदेरखौ बोरै मान लानांगौ उन्दैखौ बोरै सनमान होनांगौ बोरै अननांगौ उन्दैफोरखौ बेफोरखौ माने बिमा बिफाया गासैबो खोथाखौनो माने बिमा-बिफाया सासे गथ'नो बा गावनि गथ'नो गासैखौबो फोर माने फोरोंजोबो आरो आंनि नुनायाव औ आरो बिदिनो अननानैनो फिसानि गासैबो गोनांथि मुवा माल बुस्थु बेफोरखौ गासैखौबो होजोबनाय जायो आरो अननायजोंनो माने फिसानो माबा मोनसे गोनांथि बा नांगौ जानो हागौ साननानै माने गावसोरनि माने गावसोर जोबोर खस्थ' खालामो आरो बिमा बिफाया गोबां मालायनाव माने जानो गैयाबाबो माइ खामला हाजिरा मावनानैनो माने फिसाफोरनि नांगौखौ सुफुंनो थाखाय मालायनाव रुवाथिफोर थाबायनानैबाबो बेफोरबायदि न'फोर लिरनानै माने रां आरजिना लाबो आरो बिमाफोरा बोथिसे ओंखामखौ जाहोनो थाखाय माने गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो गावनि खथ'खौ फेदेरनो फोलावनो बा गोरों खालामनो गोजौ लामाजों दावगालांनो थाखाय गोबां माने जोथोन लाबोनायखौ जों नुनो मोनो। औ
बेबायदिनो सोलिनांगौ जायो आरो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बिमा-बिफा बिदा-फंबायनि अननायनि सायावथ' गोबां बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा। बेनि सायावबो आरो माबाफोर बुंनो हा बावगोन नामा नोंथाङा?
औ
हेलौ
औ बिमा-बिफानि अनगायैबो बिबै-बिबौ बिदिनो जायजों जि सोमोन्दो दं बा सोमोन्दो गैया बाहेरनि माने लोगो बिसोरबो माने गोबां अनलायनानै थायो ज' ज' गेलेलायो बिदिनो बायदिसिना खोथा खौ लोगोफोरजों बांसिनै सावराय लायनाय जायो ।बेफोरबायदिनो माने सानै मानसिजों रायलायो बुजिलायो बेफोरबायदिनो लोगो जालायो आरो लोगोनि गेजेरावबो गोबां अनलायनाय दं होननानै आं सानो ।आरो लो गोसेनो बिमा-बिफाया गोबां फिसाफोरखौ अनो अननायजोंनो माने मोजां खालामनो सानो बे साननायावबो माने बिबानो बिबानो फैसाफोरखौ बिमा-फिफाफोरा हरो बे हरनायावबो खायसे गथ'फोरा गाज्रि जानायखौबो जों नुनो मोनो माने नांगौबानो नांगौबानो गारि-मथरबो बिनायखौनो जों नुनो मोनो। दामि-दामि मबेइल, बेफोरदिनो गोबां लेपटप बेफोरदिनो माने नांनायनि नाङिनि जों गथ'फोरा माने बिमा-बिफानाव बिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो मा ने गोबां फैसा हालाव-होसाव मोननायनि गेजेरजोंनो दानि गथ'फोरखौ जों गोबां माने गाज्रि लामाजोंबो आगान सुलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बांद्राय अननायनि जाहोनावनो जोङो ओइ बै गथ' फोरखै जों माने गाज्रि लामाजों गाब्र'हैनाय बे थासारिखौबो जों नुनो मोनो आरो। औ
ओ बेबायदिनो गोबां माने बाराद्राय अननायनि थाखायबो माने ओ गथ'फोरा माने ओ बारा अन्नायनि थाखायनो गोबां माने गारि-मथर बिनानै बिमा-बिफाया अनो नालाय बेखायनो
औ
एक्सिडेन्ट जानानै थैलाबायलनाय मानाय बिबायदि बेखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ बेबायदिनो अननाय होनोबाथ' जों गााससिबो मिथिखागौ नङा होमबा, बिमा बिफानि अननाया माबायदि
औ
औ जेरै जोंखौ बिमा बिफाया गावनिसायबो माने जोंखौ ओरैबायदि अनो आरो बेबायदि आरो बिनि समायाव माबाफोर बुंनो हाबावगोना नों
अननायनि बागै?
औ औ
औ बिमा बिफायाथ' जोंखौ माने बिमा बिफानि अननायनि बागै माने जों रावबो माने बेलेगा रुजुनो हाया आरो माने बेलेगा बांसिन अननाय होनो हाया। जेनेबा बिदा फंबाय बा बिबाजै बिब' बिफोर माने बिमा बिफानि जायगाखौ मालाबाबो लानो हाया आरो माने गावनि थाखायल' माने गोबां मानसियानो माने गावनि थाखायल' थांना थायो गुबुननि थाखाय इदियै थांना थाया । नाथाय बिमा बिफाया फिसानि थाखायसो थांना थायो बिदिखौ जों बिदि थासारि खौ नुयो आरो ।औ आरो बिदिनो फिसाखौ माने जेसे हायो एसे गोरों ला-माने मोजां लामाजों दावगालांहोनो नाजानाय थासारिखौ जों नुनो मोनो। गाव मोन जायाब्लाबो माने फिसाफोरखौ जाहोनानैबाबो फेदेरना दोनगोन बेफोरबायदि थासारिखौबो जों नुनो मोनो ।आरो जोङो अन्नानैनो दानि-दानि बिमाफोराथ' जों माने स्कुलफोरावबो, कलेजफोरावबो बायदिसिना एडमिसन फोर लाब्लाबो बिमाफोरखौ जों थांफानाय नुयो बिफाफोरखौबो आरो जोङो दानियाथ' मिसनफोरावसो एदमिसनखौ हैनायसै हैनायखौ नुसै जों गोबांखौनो।
औ औ
बै बिमाफोरा गोदोनि बायदि नंला, दा बिमाफोरा माने स्कुलावनो थांनानै नेनानै लाबबोनायखौ जों नुनो मोनो। गावसोरनो थांनानै ।औ
औ बेफोर अननायखौ जों नुनो मोनो आरो दिनैनि समाव नङा होमबा ।
औ नंगौ
बेबायदिनोथ' गोबां अनो । ओ नाथाय दानि दिनैनि दिनाव माबाखौबो नुनो मोनो माने खायसे बिमा बिफाया गोबां गथ'फोरखौ अनो अननानै फेदेरो ओ फेदेरनानै बेबायदिनो ले खा फरा गोरों खालामो ओ आरो बेबायदिनो गथ'खौ लेखा फरा गोरों खालामनानै साख्रि बाख्रि लाहोयो मावहोयो नङा होमबा ।
औ नंगौ
औ बेबायदिनोथ' ओ गोबां माने दानि दिनैनि दिनाव बेखौ नुनो मोनो जे ओ खायसे खायसेया गावनि बिमाखौबो माने अनफिननो रोङै बायदिबो नुनो मोनो । जोङो
औ
हेलौ बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो दिनैनि दिनाव ।
औ
नाथायबा बिमा बिफानि अननायखौ बिमा बि जाबायदि अनो ओ जोंखौ उन्दैनिफ्रायनो थाम्फै अरसै लोवार अरसै बेबायदि गोबां माने फेदेरबोयो
औ
ओ बेनि बेनिसायाव माबाफोर मिथिबावगोन नामा नोंथाङा?
औ
नोंगौ बिमा बिफाया गोबां माने दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंबो गथ'फोरखौ फेदेरो नाथाय बैसोर गथ'फोरा माने उनाव माने इयुन जिउआव हाबाफोर जाहैब्ला बा माबा मोनसे गेदेर साख्रिफोर बाख्रिफोर मावै ब्ला माने जों गोबांखौ नुनो मोनो बिमा बिफाखौ नायफिनि बा बिमा बिफाखौ गारना थांनानै गुबुन हादोराव साख्रि मावहैनाय बा सेरावनो थानानैब्लाबो माने सेरावनो साख्रि मावब्लाबो माने रुम भाराफोर थाहैयो बिमा बिफ जों ज' थायि बिमा बिफाखौ सोयि माने फिसालाफोरखौ जों बिदि नुनो मोनो फिसालाल' नङा फिसाजो फिसाज्ला गासैबो माने दानि जुगावथ' सोब एखे नङा होमबा आरो हाबा जानायफोराथ' बिदिनो जमाखौनो थानो नागिरा जुदा जायो बिमा बिफाखौ नाया खस्थ' बेमार आजार जाबाबो मेडिकेल बिदिनो डाक्टरफोराव लाङिखौ जों नुयो न'फोरावनो नायगार नायगार बुथारनाय बेफोरदि थासारिखौबो जों नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलफोराव औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा?
अननायनि सायाव बिमा बिफानि अननाय बा जे अनलायनायनि गेजेरजों बा जा आं मिथिया आ बेखौ नोंथाङा गोबां फोरमायलांबाय आंनो ओ उनावहाय ओ सम मोनबावब्ला ओ नोंथांजों बेबायदिनो बायदि आयदा लानानै सावरायफिनगोनखौ मिजिंथिबाय जाहाथे नों थांनि देहा सोलेराबो मोजाङै मोजां थायो
औ
अखा हागासिनो दङ एसे अखा सि जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ ओ थाम्फैफोराबो बांनो हागौ मेलेरियाबो जानो हागौ बेखायनो एसे सांग्रा थानाया गाहाम ओ नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय ओ बेखायनो आंनि बे नोंथांनो सावरायनाय हाबाफारिखौ आं एसेयावनो ओ दोनथ'नो सानबाय
औ
नोंथांनिसम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो औ